हेल औ नोंथां।
औ खोनादों खोनादों खोनादों।
औ नोंथां आं माने नोंथांखौ खल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय न'आव फिसिजानाय खायसे जिब जुनारा जुनारनि बागै सावरायनो सानदों आं।
औ बुंजागोन
न'आव फिसिजानाय जिब जुनार होनना बुङोब्ला सरासनस्रा उम गामियारि सुबुंफोरा फिसियो। दाउ दाउ अमा बोरमा मोसौ। बेफोरखौ फिसियो आरो बेनि अनगायैबो गोबां दं। आं लासै लासै सावरायलांनो सानदों दा गामियाव थानाय हिसाबै जों नुबोनाय आगोल गोदोनिफ्रायनो मोसौ मोसौ होनना बुङोब्ला जोङो मोसौ मोसौखौ फिसिनो थाङोब्ला मोसौआ जायो गांसो। ओं गांसो जायो दै लोङो बा गु गोबाङानो मा गुन्दै उनावबा माबा माबि सापर दाना बेफोरबायदि होयो आरो। दा
औ
बे मोसौ होन जुनारा मा गोबां बानजायनाय लाबोयो आरो। सुबुं माहारियाव बानजायनाय लाबोयो होनना बुङोबा बे मोसौआथ' हालुवा आरो गाय थायो बे गाय मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो बा हालुवा मोसौआ जोङो हालि हेवो। बे हालेवनायाव माने गोदो गोदोनि सुबुंफ्रा गोबां माने मोसौजोंनो हालेवोमोन दानि दानि जुगावसो एसे माने गोबां मेसिनारि जिराद ओंखारबाय गोदो मा हालुवा मोसौजों हालेवनानै माने न'खराव दस बिगा बिस बिघा जिमानानो थाया मानो माने मा मोसौजोंनो हालेवनानै माने फोजोबोमोन आरो गोदो। बेयो मोनसे गोबां बानजायनायमोन सुबुं माहारिनि थाखाय। थिग बेफोरबायदिनो। गाय मोसौ होनना बुङोबा गाय मोसौआ जोंनिया मा। ओ जोंनो गाइखेर होयो। माने आरो जोंनो फिसाबो होयो लोगोसे मोसौआथ' गोबां कालानाय। दं बा बेखौ गासैबो मिथिखायो जायखिजाया जोंनाया मोसौआ। जोंनि मा सरासनस्रा सुबुंनाव गोबां माने बानजायनाय लाबोयो आरो। लोगोसे गोबोरखिया गोबोरखियाबो जोंनिया हासार जायो। हासार मा ल' जायो आरो गोदो। सुबुंफोरा मा थाखानि न' गैयामोन बेवहाय मा गोबोरखिजोंनो हाजों मिक्स खालामनानै न' लिरोममोन। बे मोनसे जोंनि मोसौ होनाननाय जुनारनि माने गोबां मोनसे बानजायनाय आरो।
औ।
बेफोरबायदिनो जोंनाव। न'खरारि हिसाबै गोबां दंबावो थिग बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो एसे न'आव फिसिनानै खायसे जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होनबा मोजां जागौमोन आरो?
औ जागोन ओ जोबोद मोजां मोनसे आयदा बियो आरो नोंथाङा जाबा दिखेंफोरनो होबाय। ओ बेयो थारैनो बरायजाथाव जोंहा गोबां दंबावो फिसिजाग्रा जिब जुनारफोर जायफोरखौ जोंङो ओ बोरमाखौनो हमना ला दा बोरमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जों न'खर संसार खुंलांनो हायो। दायो जों। बुंनो थाङोब्ला साफ्रोम बर' न'खरफ्रावनो बांसिनानो
नंगौ उम।
दंङ होननांगोन आरो बोरमा फिसिनायाव एसेबां माने जोंफोरा खरसा जाया बेखौ आं नुहुरो मानो होनोब्ला बिसोरो बांसिन गांसोखौनो जायो नालाय आरो बिलाइ दंफांनिफ्राय बिलाइफोर हाननानै लाबोयोब्ला बेफोरावनो बि बिसोरो उदै बुंनानै बेबदिनो देरलाङो आरो एसेबां मानिे जेरैबायदि जोङो अमाफोरनो जोङो दानाफोर बायना होनांगौ जायो बेबायदि जोङो एसेबां ओ खरसा जाया आरो बोरमानि बेलायाव बेखायनो जोङो बोरमानि गेजेरजों जों गोबां ओ मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो आरो बेनि अनगायैबो जोंफोरा माखासे फिसिजाग्रा जुनारफोर दंङ। जेरै जोङो दाउ, हांसो, फारौ बेबादि दा बैफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जिउ राहाखौ जोङो सुंथानो हायो आं बेखौ ओ सानो।
नंगौ।
दा बेफोरबादिनो जोङो गोबां जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों जोङो गावबा गावनि जिउखौ जोङो दालांनो हायो आरो दा नोंथांमोननि फारसेथिंजाय जिब जुनार फिसिनायावहाय माबादि साखा फारा जानानै दङ बा साखा फारा जागासिनो दङ बेखौ आंनो एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन?
जोंनि जायगायाव दा ओ ओरैबायदि सोलिगासिनो दङ बा जुनार फिसिनायाव माने साखा फाराया माने गोदोनि बायदि गैला गोदो माने गोबां जुनार फिथियोमोन माने न'खर न'खर मा माने मोसौ बोरमा थाखायोमोन आरो माने दा जोंनि न'खर हिसाबै गामियारियाव जोंनिया बांसिन मा अमाखौ फियो अमाखौ फिनायनि जाहोनानो जाहैबाय अमाखौ फिसिनाया एसे इउ ओ माने गोरलै जायो। खारन अमाया जोंना मा थाब देरो लोगोसे मा ओ बेवहाय मा अमाखौ फाननानै गोबां रां रां खामायगासिनो दोङो बेवहाय अमाया जायो जोंनिया सरासनस्रा माने गुन्दै बा ओंखामबो जायो लोगोसे मा बै अफ्रि होननाय मोनो मा जौ जेब्ला सावो अब्ला अफ्रि ओंखारो बे अफ्रिजों अफ्रिजों गुन्दैजों मिक्स खालामनानै गलायनानै जेब्ला अमानो जाहोयो अब्ला मा अमाया थाबनो देरो गोबाङानो मा ओ द' मास बा मासावनो गोबां माने ओ थाम रोजायाव अमाखौ बायना लाबोनानै जि रोजा जिनै रोजा बेफोरबायदियाव फानगासिनो दं गोबाङानो से बोसोर गाहाम फिसिनानै थामजि रोजा गाहाम माने मासे अमायाव फानगासिनो दं बे बेहाय माने अमायाव बांसिन माने मुलाम्फाखौ गोबां माने मोनगासिनो दङ जायनि थाखाय न'खराव मा माबा मोनसे ओ गोदोर जि-जिराद बायनो थाखाय उसुबि सुबिदा जादों जाय माने बे अमाखौ फिनानै दोनगोन जा माबा मोनसे बायनो होननानै थिनानै दोनो अमाखौ फिसिनानै माने फेदेरनानै बेवहाय जेब्ला देरो अब्ला मा फेदेरनानै बेखौ मा फानहरो फाननानै गोबां रां खामायगासिनो दङ जायनि थाखाय मा गोबां सुबिदा जादों न'खर मोनसे दानो थाखाय बेनिखायनो मा अमाया जिहेथु जोंनिया गोरलै जाहैबाय फिसिनो थाखाय माने अमाया मा खाथाबना दोनबानो दिरुंजों खाथाबना दोनबानो थाइसे जागावनो थाबाय थायो बियो हा उरो हा उरनायाव माने थायसे जायगायावनो उरबाय थागोन बियो माने लेथ्रा जायगायावनो थाना मोजां मोनो अमाया बेनिखायनो मा बेखौ माने एसेबां उसुबिदा गैया फिसिनायाव बेनिखायनो न'खरफ्रोमबो बांसिन दा अमाखौ फिसियो जोंनि गामि एरिया हिसाबै जों नुनो मोनदों बांसिन जोंनि ओ बर'फोरा एसे बांसिन फिसियो खायसे दानिया जोंनिया हारसाफोराबो माने एसामिसफोराबो फिसिनो हमबाय जायनि थाखाय मा जोंनिया मा मोसौखौ फिसिनायखौ एसे माने खमिलांबाय आरो मोसौआ फ्राय गैलानो सोरनिबा न'खराव जोंनियावथ' हालुवा मोसौ गैला माने हालेवग्रा मोसौ गैला जोंनि गामियारि हिसाबै गाय मोसौआ माफा मानै दङ बेखि थिग बेफोरबायदिनो गाय मोसौखौबो फिसिनायखौ एसे गारबाय गोबाङानो। मा गांसो हानो बाग्रा जाबाय। माने मा मोसौनि गुबै माने मुलाम्फाखौ मा ओ ओ जोंनि बर' हारि हिसाबै माने बेफोराव माने बानो हमबाय नाथाय जोङो नोजोर होना नुनो मोनोदि खाथि खालायाव थानाय जोंनि गुबुन हारिफोरा मा गोबां माने हारसा फोरा मा ओ मोसौ फिसिनानै गोबां गाइखेर फाननानै गोबां ओ बेजोंनो न'खर दागासिनो दङ आरो माने बेनिखायनो मा जों सानो मा जोंबो ओ मोसौ फिनांगौ मोसौ फिसियोब्लासो मा जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन बा बोरमायानो जा दाउआनो जा गासैखौबो लानांगौ दा जों दा सरासनस्रा गामिफोराव नुनो मोनो जे माने दाउ अमाखौथ' नुखायोआनो दाउ अमा होनना बुङोबा मा होनना बुङो हांसो हांसो मासेया बिदै दैयो खमसे खम नैजिथा नैजिबाथा बिदै दैयो जायनि थाखाय मा बै मासे हांसोआनो जोंनाव न'खराव मा ओ जौसेथा बा ओ हाजारथा जाहैनो हायो मासे हांसोआनो बेनिखायनो हांसोआव एसेबां माने खरसा गैया आरो दाउआवबो बारा खरसा गैया बेनिखायनो मा फिनांगौ अब्लासो माने मा रां रुफायाव एसे माने हेल्प जायो मा हेफाजाब मोनो बा नांगौ समाव बेखौ फाननानै मा बेखौ फाननानै माने जोंनि निदानखौ सु फुंनो हायो खायसे समाव गोबांनि न'खरावनो जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरनियाव मा जायनियाव साख्रि बाख्रि गैया बिसोर माने मा हरखाबै मा रां रुफानि आंखाल जायोब्ला रावनावबो बिब्रबना मोनाब्ला ब्ला अब्ला मा खालामनो हायो जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा बै जिब जुनार खौनो फाननानै मा बै माने माबायाव जोंनि निदानाव माने निदानखौ सुफुंनो हायो आरो
औ ओ जोबोद मोजां जोबोद मोजाङै नोंथाङा ओ खें फेरनानै होबाय दा बेनि अनगायैबो जोंफोरा ओ दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो जोंफोरा माबाफोर बिगियानारि आदबजों फिसिनायनि राहा लादों नामा जोंनि ओनसोलावहाय आंथ' नुनो मोनदों जोंनि ओन ओनसोलावहाय ओ ब्रयलार फिसिनायबो आं नुनो मोनदों दा ब्रयलार फाराम होनना बुङोबा नोंथाङा मोजाङैनो मोनथिगौ दा बेनि गेजेरजोंबो जोङो ब्रयलार फिसिनानै जोङो मोनसे कमिसन तायब बा कमपेनसेसन होनना बुङो दा बेबायदि तायब आव जोंङो कम्पानिनिफ्राय लाबोनानै फिसाफोरखौ आदारफोरखौ लाबोनानै जोङो थोंजों फिसिनानै फेदेरनानै ओ हरनायावबो जोंफोरा ओ रांखान्थि फारसे ओ दावगानाय दङ दा बेखौ आं नुहुरो ओ बेयो थारैनो ओ बाख्नाय जाथाव आरो बरायजाथाव ओ जोंनि ओनसोलाव बेहाय ओ ब्रयलार फार्म खालामनानै बेबादि ओ न'खर खौ ओ डेभ्लप खालामनाय बेलायाव आङो जौगानायखौ नुनो मोनदों ओ नोंथांमोननिथिं बेबादि ब्रयलार फार्म खालामनानै जौगानाय नुदोंना नङा?
ओ सरासनस्रा जोंनि गामि हिसाबै गैया आंनि लोगो हिसाबै दङ गोबाङानो मा बिसोरो मा खालामदों उम ब्रयलार फार्मखौ बेफोर नोंथाङा जेरैहाय बुंदों कमिसन हिसाबै माने जाय कम्पानि कम्पानिनि आन्दाराव माने कम्पानिनि सिङाव बिसोरो ब्रयलारखौ हरगोन फिसाखौ माने फ्रियावनो हरगोन बिसोरो बेनिफ्राय दाना जाय ब्रयलारा जि जि दाना जायो माने जिखौ जायो बिसोरो बे दानाखौबो फ्रि हरो हरनानै बे जास्ट बेखौ माने ओ फिसिनानै फेदेरनानै हरनांगौ बेवहाय माने ओ सेलारि हिसाबै होनाय जायो बा कमिसन हिसाबै मासेयाव पारसेन्ट हिसाबै होनाय जायो अब्ला होयोब्ला सासे ओ माने ओ जायबा लाबोयो बै लाबोग्राया मा ओ पारसेन्ट मोननायाव ओ खनसे फिसिगासेयाव माने ओ मथा मथि त्रिस सल्लिस हाजार माने बाजि रोजा बा द'जि रोजा गाहाम सेलारि आं मोननायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बै ब्रयलारखौ ओ जेसेबां बाजेटाव हर माने हरो माने बेखौ एसेबां कम्पानिया हिसाब लाबाय थाया मासे मानै मा ओ पा माने एक्सत्रायै फाननोबो हायो आरो। फाननानै मा एक्सत्रायै माने खमावबो फाननो हायो खमाव फानोब्ला मा जायो ओमबाना ओ जोंनि गामियारिफोरा एसे लाब जाबाय माने खमावनो फाननाय जिहेथु ब्रयलार फारामा खाथियावनो जाहैबाय नालाय खमावनो मोनो बेखौ जों नुहुरनो मोनो आरो।
औ ओ जोबोद मोजां नांबाय नोंथांजों औ ओ जोबोद मोजां नांबाय नोंथांजों ओ जिब जुनार फिसिनायनि सायाव सावरायनानै
नोंगौ
ओ नोंथां नैबे समाव जोंनि आयदाखौ ओ सावरायनाय आयदाखौ लाखिथ'नोसै नामा?
जागोन नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनबा नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।